औ खोनादोंना बिदिब्ला नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
अ। बिदिब्ला नोंथां औ मोजाङैनो दं नोंथां
औ
औ नोंथाङा एसे
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ' बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय एसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन आयदाया जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन नोंथांजों आङो
औ हागोन नोंथां थारैनो
अ बिदिब्ला सोलोंथाइ बुङोब्ला दानि जुगावथ' सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा जोङो जा जुग सोलिबाय दङ बेयाव जोङो थांना थानो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार मानो होनोब्ला सोलोंथाइ नङाबा जोङो थांना थानो थाखाय आरो सुबुंफोरजों जोङो राय्लायनो गुबुन जाय जायगायाव थांनो बेफोर जोबोद गोब्राब नङा होमबा
औ नोंथां
गोदो जों मिथिनो मोनो एसे सोलोंथाइ गैयाबाबो सोलिमोन नाथाय दानि जुगाव जों गाव आबाद मावनाय बा जानो एबा जोंङो बिदिनो गारि मटर सालायना जानो दखान होनो थाखाय बो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार
औ नंगौ
औ बिदिनो जेरै जोङो गावनि न'निफ्राय बा गावनि जोङो ओ आसाम हादरनिफ्राय जों गुबुनफोराव थाङोब्ला जोंनो जेरै जोङो ओ सोलोंथाइ गोनांथार जेरै जोङो थाङोब्ला जोङो दावबायनो थाङोब्ला बेफोराव जोङो गोबां जायगा फोराव' जों थाङोब्ला लामाफोर आन्दायोब्ला जोङो बेयाव साइन बरर्ड फोराव लिरनायखौ जोङो रायखांनो रोङाब्ला बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जायो जायो जोङो सोलोंथाइ लायोबा जोंनो थाइ बैफोर लिरनायफोरखौ जोङो गुरैयैनो जोङो गाव राय थांनो हायो एबा जोङो मिथियो आरो जोङो सासे सुबुंजों जोङो जोंनि गावनि बिमानि राव बर'जों नङा बाबो जोङो हिन्दी इंलिसजों बैफोरजोंबो राय्लायनो हायो बेनि थाखाय सोलोंथाइ लायोब्ला जोंनि थाखाय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो थाखायब्लाबो जोंनि थाखाय जोबोद सुबिदा लोगोसेनो जोङो ओ सोलोंथाइ गैलाबा गैयाबा जोङो आबाद मावनायफोरावबो उसुबिदा जायो मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोङो आबाद मावनो थाखायब्लाबो जोंनो आबादाव बेसेबां बिबांनि जोङो हासार होनांगौ अ मा आबाद खौ मा समाव मावनांगौ जों बैफोरखौ जोङो सोलोंथाइनिफ्रायबो जों मिथिना मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो गारि उनाव सालायनो थाखायबो दुखान होनो थाखायबो जोङो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जेरै जोङो गारि सालायनो था थाखायबो जों बैफोराव लिरनाय गारिफोराव जों बैफोरखौ आरो जायगानि मुंफोरखौ जोङो बैफोरखौ रायखांनो हानाय जाथारनांगोन आरो दखान गलाफोरजों होयोब्ला जोङो दखाननि हिसाब निखास्ट आरो मुवाफोरनि बेसाद फोरनि जोङो मुंफोरखौ रायखांनो हानाया जोबोद गोनांथार बेनि थाखायनो दानि जुगाव सोलोंथाइआ जबोर जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट जानानै फैबाय आरो बेयो जबोर इम्परटेन्टखा नोंगौ ना नों
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ आरो जोङो मिथिना मोनो सोलोंथाइ गैयाबा जोंनि जिउआनो खोमसि आरो गासैबो बो लामायानो जों राहा गोथे जानाय आरो न'खर खुंनायावबो सोलोंथाइनि गोनां दा जेरै जोङो बिसि फिसाय गथ' गथायखौ जोङो सोलोंथायाइ होनो थाखाय गाव बिमा बि बिफाया सोलोंथाइ गैयाबा जों गावनि फिसा फिसौखौबो जों सोलोंथाइ होनो हाया आरो जोङो सोलों थाय सुबुं आरो सोलोंथाइ लायैनि सुबुंनि गेजेराव जों फाराग नुनो मोनो जाय सुबुङा सोलोंथाइ दङ बेनि साननाय हनाय राव राय रायलायनाय बिनि गियानफोरा जोबोद आलादा जायो आरो सोलों थाय लायै सुबुंफोरनि साननाय हनाय फोरा एसे अम थौले आरो गोथौ जों जोङो नुनो मोना आरो बिसोरनि थानायफोरा बिसोरनि बुंनाय रावफोरावनो जोङो मिथिनो मोनो आरो सोलोंथाइ लानाय सुबुङा जोंनि समाजनिफ्राय एसेबाबो सनमान मोनो आरो सोलोंथाइ लायै सुबुंफोरा गोलैसोना थानाय आरो बिसोरखौ जोङो सनमान होयिखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
लोगोसेनो जोङो ओ सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो बिदिनो जों सोलोंथाइखौ जोङो साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो सोलोंथाइ लाया जोंनो सोलोंथया गावनि जिउ खुंनाय न'खर खुंनायबो बेफैनि थाखायबो गोनांथार
औ नंगौ
औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो दानि जुगाव जों सोलोंथाइखौ गोबां बादायलायनाय जों नुनो मोनबाय जेरै जोङो जाय हागौ जोङो गावबा गाव सोलोंथाइखौ जोङो बादायलायनानै फरायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो सोलोंथाइ होनोब्ला आंनि ओ मोनथिनाय बायदिब्ला एबा आंनि साननाय बायदिब्ला सोलोंथाइ थायो होनोब्ला जोंना ओ बियो ओ जोनोम जानायनिफ्रायनो बियो सोलोंथाइखौ थैजासिम एबा ओ बे बोरायजासिम उनदो ओ जोङो सोलोंथाइखौ लाबाय थानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जोंना फरायसालियाव फरायहोनाय एबा लिरहोनाय बे खौल' जोङो सोलोंथाइ होननानै ओ बुंनो हाया
जोंना सानफ्रोमबोनि ओ बिदिनो खामानि मावनायाव मोननाय ओ गियान बे बेफोरबो जोंनि सोलोंथाइ जोङो
खासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि सुबुंखौसो बुंनो हागोन जे बे ओ सुबुङा जोंना बिदिनो फरायनाय लिरनायजों लोगोसे बियो ओ गुबुनखौ मान सनमान होनो रोंनाय एबा बियो ओ गोबां खामानि खौनो रोंनाय बिदि सुबुंखौसो जोङो बेखौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै बुंनो हायो
जोंना ओ जोंना सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सासे ओ बिमाया सासे उन्दै गथ'खौ जोनोम होयो जेब्ला अब्लानिफ्रायनो बे गथ'आहाय सोलोंथाइखौ लानो हायो। जेरैहाय औ जेरैहाय जोंहा बे उन्दै गथ'आ जोनोम जाना नै बे गिबि खेबनि थाखाय बे बुहुमखौ नायो एबा मेगन खौ खेवो बेबो मेगन खेवनायाबो जों
बे उन्दै गथ'नि थाखाय मोनसे सोलोंथाइ मानो होननानै बुङोब्ला बे मेगन खेवनायखौ बियो रोंखानानै फैयाखै बेनि थाखायसो बियो मेगनखौ गिबि खेब खेवदों औ बे खेवनानैबो बियो मोनसे ओ सोलोंनो हाबाय ओ एबा मुलुगखौ नायनो हाबाय बेबो मोनसे जोंनि थाखाय सोलोंथाइ। बिदिनो बियो ओ जानाय लोंनाय बिदिनो गासैबो बेनि थाखाय सोलोंथाइसो आरो बियो जेब्ला औ देरनानै फैयो अब्ला बियो ओ बिमा एबा बिफाखौ बियो मा एबा बाबा होननो रोंङो अब्ला बे होननोरो बे बुंनो रोंनायाबो बिनि मोनसे सोलोंथाइसो होननानै जोंङो साननानै लानो हायो। बेनिफ्राय जोंहा ओ बेफोरखौ रोंबा जोंनिया थाबायनो सोलोंनाय खारनो सो सोलोंनाय बिदिनो जोंना सोलोंनाया गिदिनिसाय ओ गिदिर जायोब्ला गोबां बांलांबाय थायो बेनि उनाव जोंहा गिबि ओ गुदि फरायसालियाव फरायनानै गो गोबां सोलोंबाय बेनि उनाव गेजेर फरायसालियाव फरायनानै गोबां सोलोंबाय बिदिनो ओ बेनि उनाव गोजौ फरायसालियाव फरायहैयो बिदिनो जोंना बेफोर गासिबो मोनसे मोनसे एसे सोलोंथाइ होननानै जोंङो सानना लानो हायो।
औ
ओ बे बेबायदिनो जोंना ओ सासे उन्दै गथ'सा सोलोंथाइ होनोब्ला ओ बेनि सिगांङाव जोंङो सोरबाफोर मायबा बिसोरो बिसोरनि मेलेमा ओरैबायदि ओ
औ गोग्गो जायोदि ओ बिसोरो ओ जा नुयो एबा जा खोनायो बिसोरो बेखौनो गोसोआव लानो हानाय गोहो आ बिसोरनाव थायो बेनिखायनो जोंहा उन्दै गथफोरनि सिगाङाव सोरबा उन्दै गथ'फोरनि सि गाव बिसोर ओ मायबा बुंङोब्ला एबा मायबा ओ दिन्थियोब्ला बिसोर बे ओ बेखौनो नुनानैहाय थाबैनो गोसोआव लाखियो आरो ओ बेखौ बिसोरो सोलोंनानै लायो बिदिनो सोलोंनानै ला लानायनि जाउनाव बिसोरो ओ मोजां गियान दिनथिब्लाथाय जोंना बे मोजां गियानखौ सोलोंनानै ला नानै इयुनावबो बे मोजां ओ गियानखौनो बिसोरो लालांबाय थागोन एबा बाहायलां बाय थागोन आरो जोंना गाज्रि गोहोम गियान दिनथिबा बिदिनो बिसोरो गाज्रि गियान खौ गोसोआव थाब सोना लानै बिसोरो गाज्रि गियान उनावहाय बिदिनो सोलोंलांबाय थानायजों लोगोसे बिसोरो गाज्रि गियानखौ ओ बिदिनो मावफ्लांलांबाय थायो बिदिनो नुनायजों लोगोसे बिसोर सोलोंना लानानै उनावबो बिसोर गावसोर मावफ्लाङो बेनि थाखायनो जोंना सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला ओ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो हायो बेनि थाखाय जोंङो ओ गासैबो सुबुंनो हाय उन्दै सम एबा उन्दै गोरलै बैसोनि बेनिखायनो जोंहा मोजांङै गियानफोरखौ एबा मोजां खोथा बुंनाय गेदेर माबोरै रायलायनांगौ उनदैफोरजों माबोरै उन खौ माबायदि सनमान होनांगौ जोंना बेखौ फोरोंना होनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोबां गोबां ओ गिदिर सोलोंथाइ होननानै जोंङो सानना लानो हायो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनि ओ भारत हादरावहाय ओ जोंनिया सोलोंथाइया जोबोद गोग्लैनाय ना - थाय जों गुबुन हादनि - खौ नायोब्ला जोंहा गुबुन हादोरनि सोलोंथाइया जोबोर गोजौआव ओ दावगानाय होनना - नै जों सानना लानो हायो एबा जोंङो ससियेल मिडिया बायदिनि गेजेरजों नुनानै मोनो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना गुबुन हादोरावहाय बिदिनो फरायसालियावबो गोबां ओ फरायनायजों लोगोसे गोबां आयदाखौ लाफायो जेरै जोंहा गेलेनाय मेथाइ खननाय बिदिनो कम्पिउटार बायदिसिनाखौ थुनाय बिदिनो बिदि ओ फोरोङोब्ला जोंना बानाय एबा जोंनि ओ बानाय गोसो -खौ होखारनो हायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो। आरो जोंना ओ बिदिनो फरायनायनि सायाव बे क्लास मोनसे लाखांबा बै माय मोनसे आयदाखौ लालायबाय अब्ला जोंनि गोसोआ बानानै बेखौ गोसोआव थाया जालाङो बेनि थाखायनो जोंना फरायसालिफोरावबो गोबां ओ सोलोंथाइखौ गोबां गोदान गोदान आदबनि सोलोंथाइखौ जोङो लाबोनांगौ होननानै आङो सानना लायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया।
बिदिब्ला नोंथां जोंना औ समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनो नोंथांसो सोलोंथाइनि बागै सावरायनो मोननानै गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिना मोन नायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन्नाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आङो गोबां सोलोंथाइनि सोमोन्दै गियान मोनबाय आरो। मिथिनो मोनबाय दिनै नोंथांजों सोलों
औ गोजोनथों
दे बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां